नोंथां।
औ नोंथां।
हेलौ नोंथां। नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा एसे फ्रि दंबा नोंथांजों एसे आयदानि बागै आं सावरायनोसै सानदोंमोन।
औ नोंथां सम दङ रायज्लाय जागोन।
औ नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारैखौ माबा माबोरै सङो बा माबोरै बनायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागौ ना?
औ नोंथां आं फोरमायनो हागोन। ओ अनला खारैनि बागै आं नोंथांजों सावरायनोसै गिबियावनो जों अनला खारै संनो माइरं नांगौ । जों गिबियावनो माइरंखौ ओरै होना लानांगौ दैयाव सोमनानै जेरै नैजि थामजि मिनिट जो दसे समनि थाखाय जों जेब्लासिम माइर माइरंङा एसे रुइगोन अब्लासिम जों बेखौ सोमना लानांगौ। बेनि उनाव जोङो माइरंखौ सुनानै मोजाङै सुनानै एसे फोरान दब नांगौ देनो। थाखाय मानो होनबा दै गिसि सुनाय लोगो लोगो जों देबा फाय मोजाङै गेब्लेनो नायागिरा माइरङा बेनि उनाव जोंङो माइरंखौ थबसि एबा दिंखि नङाबा जों मिक्चार मिसिंआव नाव देना लानो हायो दानि जुगावथ' जोंनि खुसियावनो गोबां देनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगा जों अनला खारै संनो अनला खारैखौ जों गोबां रोखोमै संनो हायो जेरै गोखै गोखैबो संनो हायो थाइगिरजों आरो खारैबो संनो हायो जोङो आरो जों अनला खारैखौ ना बेदर साम' बेफोरजोंबो संनो हायो । खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओं।
ओ दिनै आं नोंनि सेराव बेदरजों संनाय आयदाखौ फोरमायनि एसे। गिबियावनो जोङो अनला खारैखौ संनो थाखाय जों जा बेदरखौ होगोन बेखौ मोजाङै एस एसे एवखामग्रोरोना लानांगौ जेरै पियास फानलौ सामब्राम गुफुर हाइजें बिदिखौ देना लानानै बेनि उनाव जोङो बेदरखौ एवफ्रांखांनायनि उनाव दै एसे होनानै गोदौहा लानांगौ गोदौहोना लानायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौ गोन अब्ला जों संख्रि खारै होनानै आरो एसे गोदौ होबाव नांगौ बेनि उनाव जोङो जा अनला खारै संनो लानाय अन गुन्दैखौ। बेयाव खेबसेयैनो होनो नाङा एसे एसे सारनानै होनांगौ। ओ-नङाब्ला अन गुन्दैया गथा खायो। जोंङो एसे आखायजों नो एसे एसे सारै सारै होब्ला अन गुन्दैया मोजाङै मिहि मोजां जायो। बेनि उनाव अन गुन्दै होखांनायनि उनाव आरो मेगंखौ जों एसे गोदौ । होबाव नांगौ गोदौ होनायनि उनाव जोङो साखि नायनो हायो। अनला ओंख्रियाव खारै संख्रै नांदोना नाङाखै मोजाङै बेनि उनाव जे ब्ला खारै संख्रिया मोजाङै नाङो। अब्ला जों बेखौ जानो हानायाव जा फैयो आरो। थिग बिब्दिनो। अनला गोखैखौबो जों बिदिनो थाइगिरजों संनो हायो जेरै जों। ना बेदरखौ जेरै जोंनि एवफ्रामना लाग्रोयो। खारै संनायाव बिदिनो जोङो नाखौ मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनांगौ। बेनि उनाव जोङो नाखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव। थाइगिरखौबो एसे मोजाङै। सायना लानानै एसे देग्लिनानै जोङो बेखौ थाइगिर। खोबो दसे समनि थाखाय एवना लानांगौ फ्राय खालामनानै बेनि उनाव थाइगिर आर थाइगिरखौ एवफ्रामनायनि उनाव। बेयाव दै होनानै बे थिग बिबदिनो खारै मेगं संनाय बायसा। जोङो दै होनानै। दैखौ गोदौहोनानै बेयाव गोखै संबा जोङो खारै होनो गोनांथि जालाया। मानो होनब्ला जोंङो अनला खारैखौ गोखैसो संगोन नालाय। बेनिखायनो बेखौबो एसे गोदौ होनानै माइरं गुन्दैखौ। होना होनांगौ बेयावबो एसे गो दौनायनि उनाव जोङो नाखौ होना होनांगौ बेयाव जेब्ला मेगंआ गोदौगोन अब्ला।
जोङो बेयाव संख्रिखौ जोङो साखिनायनो हागोन मैगंखौ जो नां संख्रि नांबाय। ना नाङाखै बेनि उनाव जोङो अनला गोखैखौबो जानो हागोन।
औ औ खोनादों खोनादोंं।
जों बिब्दिनो अनला गोखैखौ बिदि संनो हायो आरो अनला खारैखौ आङो आगोलाव बुंनाय बायदि सं संनो हायो जोंनि ओनसोलाव आं बिदि संनायखौ नुनो मोनो। बिदिब्ला नोंथाङा? बो एसे फोरमायदो नोंथांनि ओनसोलाव अनला खाराय एबा अनला गोखै। खौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जोङो अनला। जोङो अनला खारै होनो। बा अनला खारैखौ जों माबोरै संनो नङा होमबा?
औ
अनला खारैखौ जों संनायनि सिगां नोंथाङा बुंनाय बादिनो माइरंखौ। खौ जोङो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननानै।
औ नोंथां
औ बेखौ जोङो दसे सम सोमना दोननानै उनाव बेखौ जोङो। एसे फोरानदबनानै दोनना दोनो मानो होनोबा जोंहा माइ। रंखौ रुय रुगनायनि उनाव एसे। जुदि मोजाङै। रुयजुबनाय रुइजुबोबा जोंना माइरङा गेब्लेनानै माइ दै थायोब्ला बियो माइरङा सि सिथाबजोबो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
औ बेखौ इनि बेनि उनाव जोङो थबसि बा लरार बेफोरबायदि बेसादाव देयो मानो होनबा जोङो मेसिन मिसिङाव बांद्राय देयो‌ देयो देयोब्ला जोंना माइरंनि मारखौ खारनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि संनायनि सिगां बेखौ जोङो बुद बहुद बेसादजोंबो संनो हायो जेनेबा जोङो लाइ लाफा मुला बेफोरबायदि जोंबो संनो हायो।
औ नंगौ
औ बेखौ बिसोरजों संनो हायो। नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों अ
बेखौ जों माबोरै सङो होनोब्ला जोङो जा बेसादजों जों संगोन। बेखो बे बेेसादखौ जोंङो मोजाङै एवना लानानै दैजों हो दै हो होयोब्ला मोजां
औ
दैया जेब्ला जोंनिया गोदौवो होमब्ला जोङो बेखौ एसे एसे सारनानै
औ नोंथां
एसे एसे सारनानै जोङो अनलाखौ मोजाङै फोमोननानै जों जा न'खरनि मानसि दं बिसोरखौ बिसोरखौ बिसोरनि हिसाबै जोङो
औ औ नंगौ औ नोंथां
औ बिदिनो अनला अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलजों संनाय जायो। आरो नोंस्रा नोंथांजों एसे एसे मो राजलायनो गोसो दं आङो नोंसा नोंथांमोननि ओनसोलाव सबाय ओंख्रिखौ माबोरै माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौ ना?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। जोंनि ओनसोलाव सबाइखौ संनायखौ आं एसे फोरमायनि नोंथांनो बिब्दिनो सबायखौ जोङो जेरै अनला ओंख्रैखौ संनो थाखाय माइरंखौ एसे सोमना दोनो दैयाव बिब्दिनो सबाइखौबो जोङो दाय दाइरेक्टलिबो जों संनो हायो नाथाय बे अन ओ अनलाखौ जेरै जों माइरंखौ सोमना दोनो थिग बिब्दिनो सबाइखौबो जों दैयाव एसे सोमना लाग्रोयोबा सबाया एसे रुयो। आरो सबायनि जा बिगुर दं गोसोम गोसोम बेफोरो खारो। बेनि थाखायनो जों सबायखौबो संनायनि सिगां एसे दैयाव सोमना लाग्रोनांगौ। जाहाथे बिनि गोसोम गोसोम बिगुरा खारो आरो सबाया गुफुर महराव फैयो। बेनि थाखायनो जों सबाइखौबो बिदिनो नैजि थामजि मिनिटनि थाखाय सोमना लानांगौ बेनि उनाव सबायखौ जों सुना लानां गौ मोजाङै बेनि बिगुर गोसोमखौ खारहोनानै बिनि उनाव जोङो सबाय खौबो जों बिब्दिनो नाजोंबो संनो हायो ना गोरान एबा ना गोथांजोंबो बेब्दिनो अमा बेदर लक खेल दाव एबा अमा गोरानजोंबो जोङो संनो हायो आरो संनायखौ जों नुनो मोनो। आङो दिनै अमा गोरानजो संनायखौनो बुङनोसै नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनोसै। हेलौ नोंथां खोनादोंना अ बिब्दिनो जोङो सबाय संनायनि सिगां सब ओ अमा बेदरखौ एसे एवफ्रामना ला नांगौ बेयाव हाइजें सामब्राम एसे फालौ एसे देना होनानै बेनि उनाव बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामनायनि उनाव बेयाव दै होनांगौ दै आरो जों जा सबाय सोमना लादोंमोन बेखौ होना होनां गौ बेनि उनाव खारै संख्रै बेफोरखौ गासैखौबो होनायनि उनाव दै होनानै मोजाङै जों गोदौहोना लानांगौ। गोदौ होनना लानायनि उनाव जोङो सबाइ मेगंआव गोबांखौनो नुनो मोनो ओ खासिधारा होनायखौ मानो होमब्ला खासिधारा होयोब्ला जों सबाया थावनाय जासिनो आरो गोथाव सिन जानायखौ नुनो मोनो आरो मोनजायो बिब्दिनो जेब्ला सबाइ मैगङा मोजाङै गोदौगोन अब्ला जोङो खासि धाराखौ होना होनांगौ बेवहाय बेनि उनाव जोङो संख्रै खारैखौ नांबाय ना नाङाखै बेखौ मोजाङै सा खि नायना लानांगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि न'खराव जेसां सुबुं दङ बेनि हिसाबै जोङो दैखौ फोरानना लानानै सबाइ मेगंखौ बिनि हिसाबै जों संनांगौ बेनि उनाव जोङो जेब्ला खारै मैगंफोरा स बायफ्राव मोजाङै नाङो बेनि उनाव जोङो जोङो सबायखौ थिखांनो हायो। बेनि उनाव जोङो गासैबो जानो हायो सबाय बेगर जोंनि ओनसोलाव बिब्दि संनायखौ आङो गोबां नुनो मोनो। नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो नामा?
ओ नोंथां दा ए ख सोंबावनो गोसो गैला नोंथाङा जोंनि समावबो जानानै फैगौ
औ नोंथां।
औ बेनिखायनो दिनि नोंथांजों दिनै रायजलायनानै बुहुद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय बहुत गियान आरजिनो मोनबाय आङो
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनदों आरो रायलायनानै मोजां नांदों।
औ नोंथांनो मालाबाफोर मोजाङै सम दिहुननानै लोगो मोनो मोनलाय ओबा सम दिहुननानै रायलायसिगौ नामा?
औ जों गुबुन आयदायाव रायलायबावसिगोन आरो औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायना बाय बिदिब्ला।